हेल' खोनायाखै नोंथां? औ नोंथां खोनादों दा?
नोंथांनिखौ मोजां खोनानोनो नागिराखै
अ नंगौ नामा नेटवार्क प्रब्लेम खोमा एसे दालाय?
दायो खोनादों।
दा खोनादों? सावरायजागोन नामा?
औ खोनागासिनो दा।
औ।
मा होनदों नोंथां?
खोनायाखै नोंथां मा होनदों? हेल' खोनायसै नामा नोंथां? औ।
खोनादों दा?
औ खोनादों।
औ खोनाफैबाय दे आंबो।
मानदों नोंथां? हेल'
औ खोनागासिनो।
औ खोनागासिनो दा? सावरायनोसै नामा बाथ्राफोर?
औ सावरायजायो नोंथां।
उम मानि बागै
दाथ' उम आबाद मावनायनि माइ गायनायनि सिजेन जाबाय नालाय आबाद मावनायनि बागैनो सावरायजागोन नोंथां।
ज
खोनाबाय दा नोंथां?